हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ।
बिदिब्ला नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
आं नि फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय बे आयदायानो जाबाय दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोर थोर होनोब्ला जोङो आसारा आसार सावन दान मोननै बेखौनो जोङो दान मोननै यावनो जों दैज्लां बोथोरखौ मोनो। ओ औ बेनिफ्राय बे आसारा सावन दान मोननैखौ जों दैज्लां बोथोर होननानै हमनाय जायो आरो। बेनिफ्राय दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोङो ओ दैज्लां बोथोराव बो बोथोरा गरम जायो गुदुं जायो माब्लाबा अखा हायोब्ला बां बांद्राय अखा हायोब्ला ओ गुसु जानायखौबो मोनदाङो बेनिफ्राय बांसिनै जोङो ओ गुदुं बिदुं खौनो मोनदाङो ओ बेनिफ्राय उम। ओ बेनि गेजेर जोंनो दैज्लांनि गेजेराव माब्लाबा दै बानाबो जायो। बांद्राय अखा हायोब्ला दैबाना जानायखौ खौबो नुनो मोनो दैबाना जायोब्ला जोंनिया ओ माखासे मानि आबाद एबा आ लामा दालां बायदि फोरा खहा जानाय खौ जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव। नङा होमबा नोंथां? औ औ। बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव जोङो ओ जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो जोंनि बर'फोरा ओ आबाद मावनानै जाग्रा जेराव जों माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो। माइ आबाद माइ आबादानो जों जोंनि बर'फोरनि गुबै आबाद बेनिफ्राय बे दैज्लां बोथोरावनो जों माय आबादखौ मावनाय जायो बेनि माय आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा मा जायो ओ जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो माइज्लि दोनथुमो ना ओ सिगां बोसोरनि माइजलिखौ दोनथुमनानै जोङो माइज्लिखौ साननै सानथामसो सोमना दोननानै जोङो ओ ओ बेखौ फोनो थाखाय जोङो हाखौ मोजाङै एवना लानानै जोङो बेखौ फोनाय जायो आरो बेखौनो मा होननानै बुङो खोथिया होननानै बुङो जेब्ला बियो से ओ से खावसे दान जायोब्ला बेयो गायजानाय महराव मोनफैयो आरो बे गायजानाय महराव मोनोब्ला जोङो बेखौ ओ फुनानै गायो आरो आरो गायनो थाखाय जों हाखौ मोजाङै एव ओ मोनजासिम मोजाङै हाब्रु जाजासिम जोङो एवबाय थायो एवबाय थाखांनायनि उनावहाय जुदि हाया मोनोब्ला बेखौ गायनाय जायो बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव ओ बयखौबो ओ हौवाफोर हिनजावफोर जोङो आबाद बाद मावनायखौ नुनो मोनो नुनो मोनदों दाबो जोङो ओ दाथ' दैज्लां बोथोरानो सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथ थां जों जोंनि मेगनजोंनो जों बेबायदि आबाद मावनायखौ जोङो ओ नुनो मोनगासिनो। औ बा नोंथाङाबो बेनि ओ नोंथांनिफ्राय आं बो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै ओ फोरमायगोन होननानै एबा नोंथांनिफ्राय आं सोलोंनानै मोनगोन होननानै सानदों आरो नों
औ औ नोंथां आंबो एसे एसे दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै आरो जा नु बुदों एबा रोंबुदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै आरो नोंथां जेरैहाय दा नोंथाङा बुंदों नंगौ जोंनि दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिनहाय गुबै जों माय आबादखौहाय मावनाय जायो आरो बे जाबाय जोंनि सुबुं जिउ जिउनि थांना थानाय मोनसे राहा आरो बेखौ जोंनो गासै सैबो सुबुं माहारिनो जाग्रा आदार महरै जों मोननो थाखाय बे आबादखौ माइ आबादखौ जों मावनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो जेरैहाय माइ आबादखौहाय माबायसा मावो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो। जेरैहाय जोङो औ गिबियावनो जोङो ओ माइग्लि माइ नांग्रो नांग्रोगो आरो। ओ माइग्लि माइ खौ जोङो जेनेबा माइ बोराइ बिदिनो दोनथुमखानाय जायो आरो बेखौ जोङो। बिदि नार्सारिफोरनिफ्रायबो लाबोनो हायो आरो बेनि उनावहाय जों बे औ फाथोनि बस्थायाव सोनानै गोरायै खाथुमनानै जोङो बिदिनो फुख्रिफोराव साननै सानथाम बिदिहाय सोमना दोनो आरो। बिनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै लाबोयो लाबोनानै न' फारसे लाबोयो लाबोनानै जों बेखौ थायसे जायगायाव दोनथुमो आरो। दोननानै एसे फेन्स्राना होयो आरो जाहाथे बेयो एसे गाजा सुग्लियो एबा गाजा अर रो बेखौ जोङो थालिर बिलाइ आरो थास' बिलाइजोंबो खोबसिनना दोनो आरो। जाहाथे जे गुदुं भाब मोननानै बे गाजा सुग्लिनो थाखाय बेनि उनावहाय जों फ फोथार मोनसे ओ थियारि खालामना लानांगौ जायो जेरैहाय बे फोथारखौ मोजाङैहाय एवग्लिनानै बिदिनो गोदोथ' जों मोसौ हालिजोंनो एवनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नों थां नाथाय आथिखालाव औ बेफोरखौ खम नुनो औ खम नु नो मोनसेै आरो ट्रेक्टरजों औ। ट्रेक्टरजोंनो बांसिन एवनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो माने बिदिनो एवना लानानै बुर बुर एवबाय एबा लोथो लोथोर एवना लानांगौ आरो बे हाखौ। एवनानै जों जा माइग्लि बेखौ जोङो सारै सा मोजांङैहाय गायनाय जायो फोनाय जायो आरो बेखौ फोनायनि उनाव जेब्ला बेयो जौगोन एबा मिथिंगा सोमखोर गाब जागोन अब्ला बेयो जोङो बेखौ फुयो आरो फुनानै गोदोथ' जोङो बिदि जा रुवा थि दाहोना बिदि ग्रोम ग्रोम लानानै जोङो खोथियाफोरखौ फुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदिनो खोथियाफोर जेनेबा लुवाथि दाहोनाफोरबो बारा मोनबांला नालाय बेनिखायनो जोङो
औ।
आरो जेनेबा हाजिरा खामला बिदि लिंनांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय जों बिदिनो फुनानै बेखौ आलदा मोनसे फोथाराव गायनाय जायो आरो आरो बे फोथारखौबो जों मोजाङै एवना लायो एवना लाना बिदिनो आलि सालि दाननानै आलि खोनानै बिदि मोजाङै मावना लानांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय जा खोथिया फुनाय बे खोथियाखौ जोङो बेयाव गायनाय जायो आरो बांसिनानो जों हौवा माहारिखौ खोथिया फुनायखौ नुनो मोनसै आरो गायनायखौ जोङो हिन्जाव एबा आइजो माहारिखौ जोङो गायनाय नुयो आरो बिदिनो जोङो गायो गायनानै जेब्ला बेयो जौगोन जौनानै बिबार खिलिनानै फिथाइ थायगोन मोनलांगोन बेनि उनावहाय जों बे बे समाव जोङो बेखौ जोबोद लानांगौ जायो आरो जेरै फारसेनिफाय बिनि बायदिसिना मुलि होनाय हासार होनाय बिदिनो मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो आरो बेखौ औ बेनि उनावहाय जा माइ मोनगोन बे माइखौ जोङो गोदोहाय जोङो जों माने जेनेबा आबै आबौमोननि दिनावहाय खासिजों हानानै बावखाजों बाननानै न' फारसे लाबोयोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिनो मिसिन नारि ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो जोङो फोथारफोरावनो हानानै नानानै माइखौ न' फारसे लाबोनो हानाय बिदि सुबिदा ओंखारबाय आरो नाथाय बाय औ बिदिनो खासिफोरजों हानायखौबो बाय बांला नुनो मोनो जायबा जेन'बा मिसिन बा मिसिनफोरजों जायबा हानो हाया एबा रांफोरनि जे जाय अभाब जेनेबा जायबा बिदि फैसा थाखा बारा गैबाङा बिदिनो आबाद मावना जानाय मानसि बेफोर बारा बिदि मिसिनफोरखौ औ बाहायनो हाया नालाय बेनिखायनो बिदिनो न'आव एसे एनै खासि फोरजों हानानै बावखाजों बाननानै न'फारसे लाबोयो आरो बिदिनो गोदोनि बेखौ बुंङोबोला जोङो जेरै बिदिनो लाबोननानै मोसौ हालिजों नानायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो आरो बिदिनो नानानै औ आरो बेखौ नानानै जा माइ फिथाइ माइ फिथाइनिफ्राय ओंखारनाय जा माइ जुजाय एबा माइ बिगाब जेरैहाय जिगाब बेखौ सिगाब होननाबो मिथियो बेखौ जोङो जेरैहाय मोसौफोरनो जाहोयो आरो मोसौ फोरनो आदार महरै होयो औ बेनि उनावहाय जों जा माइ फिथाइ बेखौ जोङो बाख्रि एबा दुलियाव दोनथुमो आरो बिदिनो बिनि उनावहाय बे माइखौ जेब्ला जोङो रांखावरि एबा फैसा थाखानि गोनांथि जायो अब्ला जों बे माइखौनो जोङो हाथाय एबा बाजारफोराव फानहैनानै जों गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय औ जोङो जेब्ला ओंखाम जेनेबा जोंनि जाना ओ थांना थानाय थांना थानो हानाय जा जोंनि आदार बिनि इ ओ जेरैहाय ओंखाम बिनि गोनांथि जाब्ला जोङो बे माइखौनो सौनानै जोङो माइरंनिफ्रायनो ओंखाम मोनो आरो जोङो नोंथां ओ गोदो थ' जोङो बिदिनो ओ बोथोरजों सोलिनाय जा अखा बेजों जोङो फ्राय गायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदिनो अ- खाफोराबो बारा हाबांला नङा होमबा नों-
औ नों औ नोंगौ नोंथां
खायनो जोङो ओ बिदिनो मिसिन लागायनानै दैमा फुख्रिफोरनिफ्राय दै सारनायखौ दै सारनानै गायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो बेयाव जोङो बायदि रोखोमनि माइ गायो आरो बैआइ ओ आसु माइ माइसालि माइ बिदिनो ओ बायदिसि- सिना माइ थायो रन्जित बाहादुर बिदि बायदि बायदि थायो आरो बेफोरखौ गायनो नुयो आरो जोंङो औ नों-
औ
औ बिदिबा ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोङो बिदिनो ओ जेरैहाय मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नों-
औ औ औ
औ दा नोंथाङा जेनेबा दैज्लां बोथोर- रावहाय मा मा औ आबाद जेनेबा मैगं थाइगं आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ दैज्लां बोथोरनि मेगं मैगं होनोब्ला जोङो मा ओ जोगोनार जोगोनार आरो बो जोगोनार आरो लाव जिंखा लेस्रि ओ औ सबाय बिमाजे बुङो लेस जे बेफोरखो जोङो ओ मोननाय जायो ओ बेखौबो ओ न'आवबो खायसे न'आवबो मावनो हायो आरो खायसे ओ बो दुबलि यावबो मावो बोरि बेखौ मावनो थाखाय एसे बोरि हा जेराव दै थायि दै थायि जायगा नांगौ जायो बेबायदि दै थायि जाय- याव एसे ओ बे जो-जोगोनार लेस्रि जिंखाफोरखौ बि-बिनि मावनायनि आयदाया एसे एखेआनो सेमानो बेनिफ्राय ओ बेखौ ओ सिगाङावनो जावैनानै लाग्रोयो एसे ओ हा गोजौ खालामनानै ओ बेखौ थिप होन थिब खालामनानै हाखौ थिब खालामनानै बेहाय हासार बायदिसिना लगायनानै ओ बेहाय जोङो बेगर खौ जिंखानि बेगर एबा जोगोनारनि बेगरखो जोङो ओ जावैग्रोनानै लायो जेब्ला जोगोनार एबा जिंखाया अ रज'यो रज'नानै मानलानायनि ओ महर लायो मानला- लानायनि महर लायोबा जोङो सां गायनानै होयो आरो सां गायनायाव जोङो ओ औवाजोंनो खुन्थाखौ गायनाय जायो औवानि खुन्था गायनानै बेबायदिनो ओ औवा जेंसिफोरखौबो होजायो आरो औवा जेंसि गैयाब्ला जो- ङो माने दिरुंखोबो बोनानै होनायखौ नुदों आरो दा दिरुंबोनानै सायाव दिरुं बोनानै होनानै बेबायदि दिनो मानला होनानै ओ थायहो आरो बेबायदि मानलानोबो ओ होनाय मानलायोबा माने जोगोनार जिंखा बाय- दिसिनाफोराबो माने मोजाङै थायनो हायो आरो बेबायदि बेबाय- दिनो आरो जों मा मोनबावनो हायो ओ भिन्दिफोरखोबो जोङो मोनो
औ जोखाय मोन
बेफोरखौबो जोङो औ भिन्दि मैथा बे बेखौबो जों मोननो हायो बेफोरखौ जोङो न'आवनो बा न'नि बारिफोरावबो एसे खनना खनला जायगाफोराव जोङो सावफ्लेनानै फोनानै बो मावनो हायो आरो बेखौ जोङो फालांगि खालामनाय हिसाबै फाननोब्लाथाय जोङो ओ एसे बोरि जायगायाव ओ बोरि हा थायोब्ला बेबायदि ओ भिन्दि मैगं थाइगंनि आबादखौ मावनानै जोङो फाल फालांगि खालामनानै माने नखरख नखराव नखरनि खरसानि थाखाय जोङो रां खामायनो हायो आरो एबा नखरखौ जौगाहोनो थाखायबो जोङो ओ रां खामायनो थाखाय बेबायदि आबादखौ मावनो हायो
औ औ नंगौ थारैनो नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय जोंनि औ सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय होमबा नों थां गोजोनथों औ नोंथां